खुलुमबाय लोगो
औ
नोंथाङा दायो बैसागुनि सोमोन्दै राय्लायनो होननानै ओं फन खालामदोंमोन ना? अब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमाय गोरदो
बैसागोआथ' जोंनि गो देरसिन फोरबो बैसागोआनो बिदिनो जों बैसागोआ बैसागआ उम मान से बैसागु मोनसे जायो आरो मोसौ बैसागु मोनसे जायो। बैसागोआ स्नि सान थायो। बैसागोनि गिबि सानाव जों मैसो मोसौ बैसागो बेबायदि जों मोसौखौ लाव फान्थाव हालदै बिदि गानहोनानै माला बानायनानै जोङो मोसौनो गानहोयो। ओ खामखोन्दा दो बा दोनिफ्राय जों हांगार दिहुनना लानानै। थाव गोथांजों फोननानै जों मोसौनो फोथा होनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो दाथ' आगोलावथ' दै दैसा दैमाफोरावसो लाङोमोन दानिया मोसौफोरखौ बिदिनो खाथि खालानि फुख्रि बा बैसागो बोथोरावथ' अखा हाखायोना दुब्लिफोरावबो दै जमा जायो। आरो बेफोरावबो थुखैनो लाङो नङाबा हाखराव थुखैनो लाङो मोसौखौ। बिदिनो ओ जों बैसागो बोथोराव जेरैबायदि दिंखिया फुंखा खैजिमा बा बायदि बायदि गोखै गोदो गोखै गोदो गोखै गोखै मैगंखौ जों जायो। औ। बैसाग ओ बिदिनो जों बैसागोनि मोसौ बैसागोखौ जों बिदिनो बिदाय हरो आरो बिनि उनाव ओ से थारिखै जोङो। ओ माने बयबो गावनि गावनि बा उम गावनि न'खरावबा बिदिनो थानसालिबो थायोना ओ बेफोराव माने हाथि खाला बिदि होनानै से थारिख नालाय बैसागोनि आरो उन्दैफ्रा बिदिनो गेदेरखौ खुलुमो। आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो से थारिख खालि बिदि खालामो। ओमफाय जोंथिं नै थारिखनिफ्राय ओ बिदिनो बर'नि ड्रेस जेरैबायदि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस दखना। दखना दख'ना ला ओ जेनेबा दख'ना, गामसा ओ हौवासाफोरा गामसा, दख'ना, आर'नाय बिदि गाननानै माने बैसागो मागिनो थाङो। बयबो बिदिनो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय माने बयबो गो जोंना बिथिं ज' जाया माने बिदिनो बयबो उम बेलेक बेलेक जेरैबायदि उन्दै उन्दैफ्रा बेलेक आरो गेदेर गेदेरफ्रा बेलेग सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेलेग बोराय बुरैफ्रा बेलेग बिदिनो दथाम मो उम बिदिनो मोसायो न'खरसेनि उनाव न'खरसे बिदि मोसायो आरो बैसागु बोथोराव थ' जों बयबो बिदिनो फिथा सौराय जाखायो।
औ।
औ आरो बिदिनो बैसागोनि दिन नालाय बिदिनो जुमायफोर बिदिबो सौलाबायो। सौ बिदिनो सासे सासे सासे सासे मानसि फैयोब्ला बिदिनो होनांगोन होननानै जोंनिथिं आरो बैसागोआ बि बिनो स्नि सान माने बायखांनायनि उनाव जोङो माने बयबो मोसा -मोसानायफ्रा बिदिनो गामियाव माने ओ खाना जायो आरोना।
औ
आरो बेनि उनाव ओ बाय सप्ता मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बैसागो गेजेरावनो आरो जोंनिथिं माने रंजालि बैसागु जायो। बेफोराव उन्दै गेदेर बयबो बाहागो लायो। बिदिनो आरो जोंनिथिंथ' दरथाम दरब्रै गामिजों जायो। माने बारा गेदेरबो जाया आरो एसे फिसायानो जायो बिदिनो फिसा फिसा सिंगार लिङो। आरो माने मोसानाय बादायलायनायफ्राथ' गामिनिफ्रानो जाखायो। बिदिनो जों बैसागुखौ बिदाय हरो।
लोगो जोङो बे बैसागु होनोबा बियो जोंनि बर'नि बियो सबनिफ्रायबो देरसिन मोनसे बेयो फोरबो। जोङो बर'निल' नङा जोंनि गेजेरावहाय जोङो जों जों बिदिनो असमिया बा जोङो मिसिं बा ओरै बेलेग दिउरि जों गासिबो जे जोंनि हादोर बा जोंनि रायजोआव दं जों गासिबो फालियो। जोङो नुनो थाङो जे जोङो गिबि सानखालि जोङो बैसागोआवहाय जोङो मोसौखौ थुखैनायखौ जों नुनो थाङो।आरो बेजों लोगोसे जे जोङो नैथि दिनखालि जोङो ओ जोंनि जे जे खुलुमग्रा मन्दिरफ्राव जों थांनानै बिनि उनावहाय जोङो जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ जोङो मान सनमान बिदिनो होनानैहाय जोङो बिसोरखौ सनमान खालामो। आरो थामथि दिननिफ्राय जोङो मोसानाय रंजानाय जों बेफोरखौहाय जों फालिनायखौ जों नुनो थाङो। जेरावहाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासैबो जोङो ज' जानानै जोङो न'खर न'खर जोङो थांनानै बे न'खरफ्राव जोङो मोसानायजों लोगोसे बे न'खरा जे जोंनो जानाय मुवाफोर होयो जेरैहाय बिदिनो जौ बा बिदिनो बेदर जों बेफोरखौ जानानै जोङो बिदिनो बै जों बैसागुफोरखौहाय जोङो बिदिनो न'खर न'खर थांनानै जोङो बे जे बैसागुनि स्नि दिन जोङो सम मोनो जों बे बैसागुखौहाय बिदिनो रंजा बाजायै जोङो फालियो। आरो दानि गोदान मुगायाव जोङो बे बैसागुखौ जोङो बिदाय होनाय मोनसे फोरबोबो जों नुनो थाङो। जेरावहाय जोङो गासैबो जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रानो ज' जानानैहाय जोङो बे बोसोरनि जे रंजानाय बाजानाय बेफोरखौहाय जोङो बैसागु फोरबो बिदो बिदाय फाथिनानैहाय जोङो बे दिनाव हाय जोंनि आथिखालाव जोंनि गेजेराव जे रोंगौथिफोर दं बेफोरखौ देखायनानै जोङो मोसानाय मुसुरनाय आरो आथिखालाव जोङो गोबां बिदिनो जोंनि देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै जोङो बैसागुखौ जों फालिनायखौ जों नुनो थाङो आरो लोगो
औ।
बेजों लोगोसे आथिखालाव जोङो नुनो थांदों जे ओं। जोङो जों जेखि जोङो धर्मखौनो जोङो फोथाया मानो जों गासिबो आथिखालाव हाय जोङो ओं गासैखौबो जों बैसागुखौ जों फालिनायखौ जों नुगासिनो । आथिखालाव जोङो जोंनि गेजेराव जोङो ओं जायफोरा बैसागुफोरखौ हाय जों बावनानै थांनाय माखासे जोंनि गेजेरावनो ओं बिदा फंबायफोर दंमोन जों बेफोरखौबो आथिखालाव हाय जों बैसागु खौ फालिनायखौ जोङो नुगासिनो आरो जोङो । मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जोङो बैसागुजोंसो जोंनि जों हारिमुखौ हाय जोङो लाखिनो हादों मानो होमबा जोङो बैसाग गुआवसो जोंनि जे जोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय गासैबो जों जेरै हाय जोंनि गोखा गोखै जानाय । बा जोंनि जौ लोंनाय बा बिदिनो माखासे जे जे दोरोङारि जानाय फोरखौहाय जों जानाय मानायखौ जों नुनो थांगा जों नुगासिनो । आरो जोंनि गेजेराव बे समावसो जे जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बे मोसानाय मुसुरनायजोंसो जोंनि जे ओं ओं समाजारि आरो जोंनि जे जाथि हिसाबै जोङो । जे जोंनि मोसानाय मुसुरनायफ्रा बे बैसागु सम बे बैसागु समाव जोंनि गेजेराव बांसिन जों बेरखांनायखौ जोङो नुनो थाङो लोगो ।
औ आरो आगोलनि दिनथ' आरो दानि दिदो एसे फारागानो जाबाय आगोलथ' ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लाना मोसायोमोन । दानिया आरो खायसे खायसेफोरा बिदिनो बक्स लानाबो मोसानाय नुनाय जाबाय ।
उम बे बेलायावनो आं बेखौनो बुंनो थाङो जे जोङो गो जों गोदो जेबायदि बैसागु फालिदोंमोन आरो दाब जेबायदि बैसागु फालिदों बेयाव जों एसेबाबो फारागखौ नुनो थांदों । गो जों गोदोनि दिनाव खाम सिफुं बा जोंनि मेथाइ खननायफोरजों जोङो बैसागु फालिदोंमोन नाथाय दायो जोङो गोदान मुगानि जोङो मेथाइ दामनाय बा जों बक्स दामनायफोरजों जोङो बैसागु फालिनायखौ नुदों नाथाय जोङो बेखौ जोङो फोसाबनायाबो जोंनिनो दायथ' मानो होनबा जोंनि जे बर' समाजावहाय जोङो ओं खाम, सिफुं बा जोंनि मेथाइ खननाय बोजोंसो जोङो बैसागुखौ फालिगासिनोमोन नाथाय दा जे जों नुगासिनो जोङो माखासे दामनाय देनाय जे बखस बा जोंनि मेथाइ खनखानाय बे दामनाय देनायजोंसो जोङो बैसागु फाननायखौ जों नुदों बेफोरनिफ्राय ओं जोङो ओंखारनानै आरो जे आवगायनि जेबायदि जों बैसागु फालिदोंमोन जोंनि आबौ आबैफोरा जों बेबायदि बैसागुखौ फालिफिननांगौ होननानै आं सानो लोगो। आरो बे आवगायनि बायदि बैसागु फालिनाय खौ जोङो लांफिननो थाखाय जोंनि दानि जे सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि लाइमोनफ्रानो जोङो ओं बेखौहाय जोङो आखायाव लानानै जोङो ओं मोनसे जोंनि जे दोरोङारि जोंनि दामनाय देनाय बा गासिबो जों
मेथाइ खननाय बा जोंनि गासैखौबो जोङो लाखिनाया जोंनि दायथ' होननानै आं सानो लोगो
औ
होनबा जाथ'सिगोन खोमा ना लोगो।
औ दे।